औ खोनाबायना नोंथाङा?
अ
औ औ।
ओ नोंथांमोननि गामियावबो दासिमबो बैसागु रंजायो नङा होमबा?
औ औ ओं रंजायो।
ओ नोंसिनि नोंथांमोननि गामिनि बैसागु रंजानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ जों गामियावथ खोब सुबुंफ्रानो बैसागु होनबाथाय बिराद गाव रंजानाय मोनो आरो रं मा होनो बयबो ज जओंखारलायनानै बोराया बोरायनि हानजा बुरैया बुरै ओ सेंग्राया सेंग्रानि हान्जा बिदिनो मोसालायो आरो खोब नो जों दासिमबो नुनो मोनो आरो बैसागुखौ बेबायदि मोसानाय फालिनाय।
औ औ बेनिफ्राय ओ ओरैनो मोसौ थुखैनायखौ बबे स
औ। थुखैनायखौ ओ बैसागुनि माबानिफ्राय खालामो मा होनो दुइ थारिकनिफ्राय खालामनाय जायो आरो जोंनिथिं।
औ औ थिगानो ओ बेनिफ्राय नोंसि सिनि ओनसोलाव बा नोंसिनि गामियाव गोदो आरो ओ दानि बैसागो रंजानायाव माबाफोर फारागथि दं नामा?
अ आंनि नोजोराव माने जों गामियाव एसे फारागथि नुनो मोनदों आरो गोदोनि बायदि मानो होनबा एसे सोलायनाय फैबाय आरो गोदोनि फाय माहोनो मानो होनबा गोदो गोदाय बिराद माने जानाय लोंनाया अभारद्राय मोन आरो।
औ औ।
खोब सुबुंफ्रानो दानि जुगाव एसे जखानि जाजोबबाय आरो माने। नरमेल दा गोदो मा जों नुनो मोननायाव गोदो जोंनि आबौ आबैमोना बिराद माने जानाय लोंनायजोंनो गावनि माबाखौ होनो देहानि सायाव मोनसे गोब्राब माबा बेमार आजार खालामना लायोमोन आरो बैसागु दिनफ्रावनो
औ औ औ ओम गोदोहाय माने लोंला जालाया बारामोन आ आरोना औ औ दा सम जों लोगोसे माने बयहाबो सम समनिबो आंखाल नालाय आरो बैसागुआवबोथ आरो गोदोनि दि गोबाव रंजालिया नालाय। बेनो ओ नोंथांमोननि गामि बा ओनसोलाव बैसागुखौ लानानै फांसन बा प्रग्रामफोर जायो नामा?
अ जों गामियाव मा होनो दाख्लैनि दाख्लै थांनाय बैसागुआव माने फार्स्ट टाइम जादों आरो फांसन होननाया।
औ एबारनियाव पास जादों आरो ने ओ बेवहाय मा मा हाबाफारि लानाय जादोंमोन?
बेहायो गोबां हाबाफारि लानाय जादोंमोन खारनाय बारनाय मा होनो बिदिनो थिं बुनाय बिदिनो दै बोरि काबादि बेफोर लं जाम्प हाइजाम्प म मो मोसा थानाय। बेफोरखौ लानायनैनो जादों आरो।
औऔ थिगानो ओ बैसागुआव ओरैनो औ जो जोंनि समाजाव बा नोंथांमोननि गामि हालामाव ओ ओरैनो मा मा जायो लोङो?
अ बेफोरो जोंनि हालामावहायो माने बिदिनो दाउ बोरमा ना बेफोरोखौ जायो आरो माने। बिदिनो सोरबा जौ लोङिया पेफसि पेफसि लोङिया ओ जौ बेफोरजों होयो आरो माने बेफोर बुस्थुखौ।
औ औ औ। उम। बेनिफ्राय औ औ बिदिनो जायो बेनिफ्राय नोंथां मोननियावबो न'खर न'ख खर मागियो नङा होनबा।
औ औ मागियो उम उम।
नखर मागिनायाव आलदा आलदा जायो नङा होनबा सेंग्राया सेंग्राा बोराया बोराय। बेफोरबायदिनो उम औ औ उम।
माने जों जोंनियाव माने दाख्लैनि बाव दाख्लैबावै थांनाय बैसागु मा होनोग सेंग्रा सेंग्रा सिख्लानि मोसानानै मोननाय मा होनो जे ओ फैसा बेखौ माने बे जोंनि फांसन खुंनायाव। लानाय जादों आरो ज खालामबाय आरो उम गोदो माने बिदि खालामाखै खैमोन माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने गावसोर जादोंमोन आरो ओम दा इसिनथिं बोरै जादों माने
जोंंथिंबो बेबाय बिदिनो एखेयानो माने औ औ गोदोहाय बिदिनो मास मोनसेहालागै रंजायोमोन होननाय जों खोनानो मोनदों ओ गोदोनि दिनाव औ माने रंजा रंजा माने गावबा गाव गामिनि दाय। गुबुन दाबसे गामियावबो। हाय थाङोमोन मागिहैयोमोन आरो जाय गामियाव मोनायो बे गामि नो न'खरनिनो बैसागुखौ से दानहालागै माने रं जायोमोन होनना। होननानै खोनानो मोनदों नाथाय आथिखालाव बियो गोबां सोलायबोबाय ओ समनि थिननायाव बा बयहाबो मुखुब जानायाव बियो औ बैसागो बोथोराव रं लानाया एसे खमायबोबाय दा बियो आथिखालाव स्नि सान स्नि सानहालागैल' रंजानायखौ नुनो मोनसै आरो गोदोनि रंज रंजानाय आरो दानि रंजानाय अनेक फाराग दङ
ओम भारायाव दं।
गोदोहाय नों न'खर न'खर माग गियोमोन नाथाय ओ दिनैनि मुगायाव बियो स्टेजाव जायगा मोनबाय ओ बयबो स्टेजाव माने गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोगोसे बैसागु रंजानायखौ लाफासै ओ दा बे फारागथिया जोंनियाव गोबां जायगायावनो सोलायबाय। ओम गोदोनि बादि जौ लोंनानै दौदाब्ला मोसानाय बा मागिनाया गैलिया जौ फेनाया गैलिया दा एसे स्टेेनडार लेभेलाव फैबाय रंजानाया स्टेजाव फैबाय नालाय बेनिफ्राय नोंथां बुंनाय बादि जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो बैसागुखौ लानानै प्रग्राम बानायो सानसे मोजां दिन लानानै बा मोसौथुखिखालि बा ओ बैसागु बिदायनि मुङाव प्रग्रामफोर लानाय जायो बिदिनो ओन सोलनि बा गामिनि गथ' गथाय सोलोंफुनाय ओ फरायसा बिथांमोन फरायसा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै माखासे स्परटसनि ओ कालसारनि बा ओ थुनलाइनि बेफोरखौ बे फोरनि सायाव एसे ओ बादाया-बादायनाय हाबाफारि लानाय जायो जाहाथे ओ जोंनि सोलोंबोबाय थानाय फंबाय बिनानावमोना बेफोर हाबाफारियाव बाहागो लानानै ओ गावखौ बा गावनि साहसखौ एसे बारायनानै लानो हायो बेफोरखौ हाबाफारिखौ लानाय जायो।
मा होनो बेफोरखौ माने लाखानांगौ आरो माने बैसागुआवबो मा होनो बयनिबो माने रोंगौथिखो जोंथ नुनो थाङाना बेबायदि फांसन खालामबासो जोङो बयनिबो सा सासे रोंगौथिखौ जों नुनो मोननो थाङो आरो
औ औ
सासे मानसिनथ गोबां रोंगौथि थायोना बेफोरखौ माने दिन्थि बुंंनायाव जों नुनो मोनो आरो सोर मानसिना माबायदि रोंगौथि दं। बेफोरखौ जों खोब नुनो मोनो आरो उम
माने ओ रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय नोङो मोनसे ओ सुबिदा होनांगौ आरो आरो ना बयनोबो म अब्लासो माने आं आं ओरै बायदि रोंगौ आं बेखौ दिन्थिनि होननानै माने गोसो जानानै गोसो थुलुंगानायजों बेखौ दिन्थिनो हायो आरो साहस बाराय नङा हबा उ उ ओ
एबार फार्स्ट टाइमाय खोब मोजां मोनो आरो सुबुंफ्रा जोंनि गामिनिया बयबो बाहागो लानो मोनदों। गथ-गथाय, बोराय-बुरि, बिदिनो सेंग्रा-सि ख्लाफ्रा आरो
ओम ओम ओ बे हाबाफारियाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बा गामियाव ओ गेदेर गेदेर उन्दै मान होलायनाय दं नामा
बे मा होनो बे गेदेर उन्दै मान होलायनाया एसे खम जानो हमदों आरो जोंनि गामियाव। माने उन्दैयाबो गिदिरजों समान बायदि दि माने गावनि माबाखौ देखायो आरो बेबायदियाव एसे खम नुनो मो मोनो आरो जों जों गामियाव बिदिनो मान
औ नाथाय बुंनो थाङोब्ला औ देलाय बुंलाय नोंथां। हो
माने गोबां रोखोमनि सुबुङानोथ आथिखालाव बुजिनो हायाना बांसिन। मा होनो उन्दैयाबो माने गेदेर मानसिखौ सनमान होयि जालांबाय आरो
ओं
बिदियावनो जों गामिनि गिदिर गिदिर सुबुंफ्रा मा होनो फोरोंनायनि सान्स खौ बांद्राय मोनबाबो लायैनि जाउनाव माने बानाय फैसै आरो
औ औ औ औ बेथ औ गेरेन्थि यानो आरो बेबादि खाबुआव माने बे बैसागु बोथोरावसो बयबो ज लोगो मोनलायो नङा होमबा बयाबो ओ गुबुन दिनफ्राव बा गुबुन बोसोर ओ गुबुन बोथोरफ्राव बयहाबो मुखुब गाव गावनि मावनाय दांनाय गाव गावनि जिउखौ लानानै गाव गावनि हाबाखौ लानानै बा गाव गावनि गथ गथायखौ लानानै गाव गावनि संसारखौ लानानै बयबो मुखुब जायो नङा होमबा दा खिन्थु बैसागो बोथोराव मोनसे ओ ओरैबादि थासारि फैयो माने समाजनि बा गामिनि ओनसोलनि आ बयबो ज लोगो मोनो उन्दै गेदेर बोराय बुरै नङा होमबा बे समाव मोनसे मोजां खाबु माने बयजोंबो रायलायनाय बा ओ बयनि बो ओ बाथ्राखौ सेयार खालामलायनाय बे खाबुआ फैयो आरो बेवहाय नोङो गिदेरखौ जुदि मान होयोबा गेदेरफ्रा मोजां मोनो उन्दैखौ जुदि अननाय होयोब्ला उन्दैफ्रा गोसो थुलुंगानाय मोनो नङा होमबा दा बै बैसागु बोथोराव बे गेदेर उन्दै मान होलायनायखौ लायोबा माने गामिया खौसेथि जायो माने गोख्रों जायो आरो साननाय हनाय ओं नाथाय नोंथां बुंनाय बादि आथिखालाव माने उन्दैया गेदेरफोरखौ मान होनो नागिरला सनमान होनो नागिरला बेखौ गोबां ओनसोलावनो नुसै आरो बेयो ओ नोंथांमोननि एरियायावल नङा गोबां एरियायाव जासै नाथाय बुंनो थाङोब्ला माने बेयो गोरोन्थि ओ नों गेदेरखौ सनमान होआबा नों सोरखौ सनमान होनो गे गेदेरासो नोंखौ गाइद खालामो गेदेरा नो नोंनि गोबां बारा नोंनिख्रुइ बांसिन गोबां बाथ्रा मिथियो नङा होमबा जों जेनेबा जों जोंनि सिनियरफ्रा बा जोंनि बिमा बिफ फ्रा जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जोंनि ओ आजै आजौमोना जोंनिफ्राय बांसिन मा बाथ्राफोरखौ मोन्थियो नङा होमबा दा बेफोर बाथ्राफोरखौ ओ बिथांमोना जोंखौ गाइड खालामनो हायो मालाबा
उम उम
फोरोङो सब संसारखौनो बिथांमोना बांसिन जोंनिफ्राय मिथियो दा नों नोंनि जिउआव जुदि गिदिरफोरखौ नोङो रेसपेक्ट खालामनो रोङाबा मान होनो रोङाबा माने बियो गोरोन्थि जायो आरो माने मानो होनबा जों जों उन्दै नाथाय जोंनोखि गिदिरखौ जोङो ओ मान होनांगोन बिदिब्लासो समाजनि माखासे थासारिया ओ गो गोरोबलायगोन औ खौसेथियाव फैगोन ओ नाथाय ओ गिदिरा जुदि ओ उन्दैया जुदि गिदिर खौ मान होआबा बियो माने बै समाजा गुबुंले जालांगोन आरो।
माने बिनि गाहाय जाहोनखौ आं नु नुनाय बाय बिमा बिफानियावनो सोनारनाय जायो आरो।
ओ बिदिब्ला बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनाय जासिगोन नामा नोंथां औ।
एगारोमोन।